खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ।
औ होनबा जोङो दिनैहाय मा होनो ओ बर' फोरनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै नामा नोंथां?
जागोन नोंथां जागोन।
औ।
रायलाय जागोन।
औ। आं एसे फोरमायना होगोमानायसै नोंथांनो।
जागोन जागोन नों
औ औ बर'फ्रा थ' जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जि दानानै लुनानै माने गावसोरनो खुन्दुं लुनानै दानाय ना दा ग्रा मानसि माने जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोंनो खुन्दुंफोरखौ बानायनानै ओ जोङो बेयावहाय जोंनो गाबफोर होनानै जोङो बेवहाय दानायखौ आरो गाननायखौ समायना रमायना गाननाय खौ नुनो मोनो आरोना ओरैनोथ' जोङो खुन्दुंखौ बानायनो थाखाय जोङो इन्दि एम्फौखौहायनो न'आवहायनो फिसि फिनानैहायो जोङो बानायनाय जायो आरो ना।
नोंगौ।
बेयो बेखौहाय इन्दि एम्फौखौ जोङो माने सि खिरिनिफ्रायहाय ओ माबा ओ ब ख' मा होनो ओ फिसा बिदै दैहोनानैहाय बेनिफ्रायहाय बिदैनिफ्राय फिसा बानायो आरोना माने फि-फिसा जाहोयो आरो।
नोंगौ।
जोङो बेखौ एम्फौखौहाय जोङो बिदिनो ओ फेदेरनानै जेब्ला एम्फौआ ओ मोननो माने एम्फौआ जेब्ला रालाङो माने देरलाङो गिदिर जायो जोङो बेखौहाय माने मोनसे ओ ज बा लोखोना बिलाइ बा गाम्बारि बिलाइफोराव बेखौहाय ओ बाहोयो आरो ना बा होनायनि उनाव बियो साथब खानानै ओ माबा थायो आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय एम्फौखौथ' जिरनानै जाबाय एम्फौनि उनाव जोङो बे बिखबखौ मोननायखौ जोङो माने ओ मा होनो बेखौ जोङो खुन्दुं लुयो आरोना गोदो गोदयनि गोदाय आइनि आबै आबौमोना माने खुन्दुं लुयोमोन आरोना औ बेजोंनो। आरो बे इन्दि खुन्दुंफोरखौहायो लुनानै जोङो बिदिनो दख'ना सिमा बेफोरबायदि बानायनायखौ आरो ओ बिदिनो जोमग्रा आ बिदिफोर बानायनायखौ नुयोमोन आरोना। बिदि बानायनायनि अनगायैबो जोंना माने दाथ' बेफोरखौहाय जोङो माने फाननाय एबा बायलाय फानलाय खालामनायावबो नुनो मोनसै आरोना। फानसैबो बेफोरखौहाय। सिगांहायथ' जोंना बेफोरखौहाय माने एफाग्राब माने दाम होनानैबो बायनाय बिदि नुवामोन आरो माने। दाम होनानै बायनो माने सिगांथ' जोंना बेसादफोरखौ सोलाय सोलायोसोमोन नालाय त' बिदिनो बिदिनो गुबुन गुबुन ओ रोखोमनि माने खाालारनि जोङो जिफोरखौ दानायखौ नुयोमोन आरो। दानाय लुनाय होननाय औ बिदिनो गाबफोरखौहाय जोङो बर' आइजोफोरा बिदिनो जि जिफोराव गाब होनो थाखाय बेहाय बिफां लाइफां बेफोरनि जेन'बा हाग्रायाव मोननाय एबा जायगायाव मोननाय माबाखौहाय मा होनो बुस्थुफोर जेन'बा फिथाइ सामथाइ बा बेन्दों बेनला बा ओ बेफोरनि दंफांनि बिगुरफोर बेफोरजोंहाय माने ओ माबाखौहाय गाब गाहोयोमोन आरोना। बेजोंनो बर' हिन्जावफोरा माने समायना रमायना औ गाननाय जोमनायखौ गानोमोन आरो। सिगांनि समाव आरो दाबो ओ बिदिनो दानाय लुनायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय एसे ओ मा होनो दानाय लुनायनि सायावहाय जों नायोबा एसे सोलायनाय बा एसे खम जालांनायखौ नुनो मोनदों आरोना। सिगांनि समावहायथ' जोङो
औ औ।
माने न'खरफ्रोमबो बा न'खरनि मानसिफ्रा जेसेबां जेन'बा ओ जि दानो गोरों फोर बिसोरो माने जिफोरखौहाय दायोमोन आरोना।
औ।
औ दानो गोरोंफोरा गोबां रोखोमनि माने न'खरसेयावनो गंनै गंथाम बिदि दानायखौबो जोङो नुयोमोन आरोना। ओमफाय दायो एसे सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरोना नोंथां माने गोदोफोरथ' जोङो इसान सालिफोराव दानायखौ नुयोमोन। ओमफाय दायो ओ जोङो मा होनो बेफोर ओ दानायखौहाय ओ बारा ओ नुनो मोनला आरोना। माने सोलायनाय बायदि नुनो मोनसै ओमफ्रायहायोथ' दा दायोथ' औ वेबिंफोर फैबाय माबानि जायगायावहाय मा होनो बिदिनो दानाय हिसान सालिफोरखौहाय जोङो गामिफोरावहाय नुनो मोन-मोनला आरोना नोंथां। दा बे सोलायनायाथ' जोंना ओ बेयावनो सोलायनायखौ नुनो मोनो। मा माने बे जिफोरखौहाय जोङो औ सिगां दानाय बादि दा समावहाय दानायखौ नुनो मोनला नालाय ओ आं नोंथांनाव बेखौ सोंनो नागेरदों जे सोंनो सानदों माने नों थांमोननिथिंबो मा दासिमबो बेफोर बायदि जि दानायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां ना माबाफोर गोदान आदब खायदाखौ सोलोंबाय ना आ माब-माबा जि दानाया दंना गैला बेखौ आरोना।
औ नोंथां जागोन जागोन ओ जि दा नाय होनोब्ला गोबां सोलायनायखौ नुबोगासिनो दं आरो नोंथां। जेरै ओ जोंनिथिंबो बेबायदिनो ओ न'खराव माने बै समावहाय ओ गोबां ओ न'खरावनो इन्दि एम्फौ एम्फौ लाथा लानानै बिनि खुन्दुंफोरखौ थाव-थावख्रिफोरजों लु नानै खुन्दुं नानानै बेबायदिनो ओ गोबां रोखोमनि जिफोरखौ दानाय नुयोमोन आरो। जेरै जों बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि आग'रफोरना मिथि थिंगायाव मोननाय ओ बिफां लाइफांनि ओ आग'रफोरखौनो माने आग'र दानानै गाननायखौ नुयोमोन आरो नोंथां।
औ
जाय आग'रफोरनि जों मुंखौ बुङोब्ला ओरैबादि मिथिंगानि ओ नेरसोनफोरा बेरखाङो जेरै ओ दिं खिया दिं खिया आग'र फारौ मेगन दावराइ मोख्रेब आग'र गिदिर आग'र फिसा आरो माने बेबायदि गोबां रोखोमनि आग'रफोर एरनानै ओ गामियावनो ओ बैफोरबायदि ओ गामसा दखोना आर'नाइ नै बैफोरबायदिखौ जों दानानै गाननायखौ नुयोमोन आरो नोंथां ओ जि माने ओ दानाय होनोब्ला जोंनोथ' हिसानसालि नांगोन बे हिसानसालियाव जोंहा जि दानो थाखाय माखासे ओ गोबां मुवा बेसाद नांगौ बेफोरखौहाय जों खाथिनि ओ बबेबा ओ औवाफोरनि नोङाब्ला बबेबा हाग्रायाव लायनानै माखासे हिसानसालिखौ बानायनानै लानाय जायोमोन आरो नोंथां। नाथाय ओ बै हिसानसालिखौ आथिखाल बिथिङाव गोबां ओ एबा जोंनि ओनसोल फोराव बेफोरखौ बारा नुनो थांलिया आरो नोंथां जों माने मोननोबो थांलिया आरो माने माखासेखौ बुंनो थाङोब्ला जों रोंलियाखौबो होननो हासै आरो नोंथां माने।
जेरै जोंहा ओइ माखुनो बे थावख्रि लुनायफोरखौ दानि ओ दानि बर' आइजोफोरा ओ रोंलिया माने बावगारलांनो हमबाय आरो माने गोदान गोदान बिगियानारिनि दिहु बिगिन बिगियानारिजों दिहुनजानाय गोदान गोदान माखासे मुवा बेसाद फैनायजों लोगोसे बेफोरखौ बावगारलांनो हमबाय होननांगौ ना मा होननांगौ जाखो नोंथां? बिदि बिदिखोनो बुंनांसिगोन जों नोंथां जेरै दहय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंनि ओनसोलथिंबो माने बै सरखारनि जेनाखि उइबिं नैबेफोरखौ ओ मोननो थांगासिनो दोम एबा सोरबा सोरबा लायनानै बेफोरखौनो गामि ओनसोलाव सोरबा सासेया खुलिनानै ओ सानै साथाम मानसि सिजों ओ लोगो लाज्लायनानै ओ बैफोर जिफोरखौ दानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। आरो बेजों लोगोसे जों माने आथि खाल बिथिङाव ओ न'खरफोराव बारा दानायखौ नुलिया। हाथाय बाजाराव फाननायफोरखौ गोबांखौनो माने बायनानै गाननायफोरखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे आथिखाल बिथिङाव जोंनि ओ बे हिन्जावसा गथ'फोराबो माने गोबां माखासे बे गाननाय जोमनाय जि जोमफोरखौ फालांगि बिथिङाव ओ जों लांनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां जेरै जों बर्थ'मान आथिखालाव माने ससियेल मेडियाफोरनि गेजेरजों नुगासिनो दं जेरै ओ गोबां उइभिंफोर खुलिनानै गोदान गोदान रोखोमनि दख'नाफोरनि मुं होनायफोरखौबो नुनो मोनदों आरो नोंथां। जेरै जों ओ बुंनो थाङोब्ला जेरै बिबार ब्रेन्ड ओ जेरै लफाय सानसालिनि गोबां नाम ओंखारनाय ना रेगे रेगां नै बैफोरबायदि माखासे ओ दख'ना जिनोखि जोंनि गानग्रा जोमग्रा बर' हारिनि बैफोर खौ माखासे गोदान गोदान मुं होनानै ओ दिरुनबोनायखौबो जों नुगासिनो दं आरो नोंथां।
औ नंगौ।
अ आरो जों माने जोंथ' बुंनानै लानो हायो माने जोंनि बे गाननाय गान्नाय जोमनायानो जोंनि हारिनि सिनायथि होननानै।
लानो हायो आरो नोंथां। जेरै जोंनि बे आर'नाइफोरखौ गोबां रोखोमनि जाय जोंहा आर'नाइखौ दायोब्ला हाजो आगर ना नोंथां हाजो आगरनि अनगायै माने जोंहा आर'नाइया जायाखौनो होनजायो आरोना।
औ।
ओ बै हा जो आगरफोरखौ माने जों मिथिंगानि नेरसोनफोरखौ आगर हो नानै जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरखौ दासिमावबो माने ओ गामि ओनसोलाव दायाब्लाबो माखासे उइभिं फोर खुलिनानै दानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। अब्ला नोंथां जोंहा सावरायनायनि समा ओ जानानै फैबाय जों सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां दे जागोन दे।
जागोन नोंथां ओं दे।